औ खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों।
मा खालामदों नोंथां?
नोंथाङा आङो नै गारि सायावसो जिराय
मा होनदों नोंथां?
गारि सायावसो ओरैनो जिरायानो होनदोंलां नोंथां द्राइभारसै नालाय दसे दसे एवबाव सम मोनो बेयावनो दसे जिरायलाबायो दायो लामा सामा गारि सालायबाय थायो नालाय आङो नोंथां गारि सायावनो जिरायनानै दं आरो आं
आदसा ओमफ्राय मा खालामदों नोंथां दालाय?
गारि सायावनो जिरायनानै दं होनबाय नोंथां नोंथांना खोमाया एसे बेंगा जाबाय नामाथाय खोमाया एसे बेंगा जाबाय नामाथाय नोंथांना
नङा नोथां नोंथांनि आवाजखौ आं बद्राय स्रा स्रा खोनानो मोनफैयाखै ओमफ्राय दा नोंथा मा ओंख्रि जाखो?
नोंथां आंथ' गारि सायावसो जायो जाहैबाय दखानाव मा मोनो बेखौनो जायो दासो जाथारदां
आदसा ओमफ्राय दायो नोंथाङा फ्रि नामा?
औ नोंथां आं फ्रियान औ
अ नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन नोंथांसिम
औ जागोन दे नोंथां फोरमायहरलाय
टपिकआ बेनो जाय जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों दानि जुगाव बोरै इन्टारनेटखौ जोङो बोरै माबायदि नुनो मोनसै आरो ना नोंथां बेनि सायाव
अ नोंथां बेथ' मोनसे बिराद गोरलै ट्रफिक जाहैबाय नोंथाङाबो एसे एनै हाखायो जाहैबाय आं जि हागौ आंनिफ्राय फोरमायहरनो नाजानोसैलाय आरो ना नोंथां। इन्टारनेट होननानै बुंनो थाङोब्ला थ' दानि जुगावहाय इन्टारनेट गैयाब्लानो जेबो जाला मानो होनोब्ला जोङो इन्टारनेट गैयाब्लानो जोंनि जिउाहाय दिनै धुरा होननानै जोङो बुंनांसिगोन आरोना नोंथां। इन्टारनेटआ जाहैबाय जोंनि जिउआवहाय थांना थानाय मोनसे पार्ट सो जानानै फैबाय मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला जोङो इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि गेजेर गेजेरजोंसो जोहैजोंसो जोङो बांसिनै एबा बांसिननिफ्राय बांसिनै जोङो बांसिननिफ्राय आरो बांसिनै जोङो गारमायाबो एसे गारजिलै नोंथां मा होनबावनो जोंनि दानिया फरायसुलिफ्रानो जोंनि गासै सुबुंफ्रानो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हायो। आरो इन्टारनेटानो जाबाय जोंनि सुबुं हारिनि दानि जुगाव सोलिबाय थानाय बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे ससियेल मिडिया ससियेल मिडिया नायग्रा एबा ससियेल मिडिया बाहायग्रा सुबुं आरो जाय जाय गेवहाय जाय जायगायावहाय जोङो थाङो जाय ओनसोलाव जोङो थाङो बे ओनसोलावनो जोङो इन्टारनेट खौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां जाय ओनसोलावहाय इन्टारनेट गैया बे जायगाया मानो होनोब्ला जोंनि बुहुम बुहुमावहाय बयनिख्रुइ खम देभेलप एबा जाय जायगायाव देभ लबफोरा खम बे जायगायावसो जोङो इन्टारनेटखौ नुनो थाङा। इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो दानि फरायसा फरायसुलि फोरोंगिरिफ्रा दानि जोंङाव भिडिअ' कल आरि भिडिअ' कल आरि जोंनि
लेखा फोरोंनाय मानेयावहाय जोंनियाव बांसिन हेल्पफुलसिन जाना आरोना नोंथां जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो इन्टारनेट इन्टारनेट ससियेल मिडियााथ' इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलिजाबबाय नालाय नोंथां जोङो इन्टा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो दायो फरायसाफोरा बांसिन दिनै बांसिन बिबाङै जोङो न' जिराय जिरायनो जोङो सोलोंनो हायो आरोना नोंथां जोङो हैथ गारमायाबो गारिथारलै नोंथां मा होनबावनो।
अ नोंथां।
गगासो मोननानै दङ आङो नै। इन्टारनेट इन्टारनेट गैयाब्लाथ' जोंबोथ' दायो नै बिदि गोजान गोजान जायगा थानानै जोंङो होनो गैयाब्ला नै जों बेबायदि कल रायलायनो हानाय नङामोन आरोना नोंथां। गोदोनि दिनावथ' जोङो लाइजाम लाइजाम लिरनानै अबावबा जायगायावहाय हैनानै अबेबा जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे पस्टमेनाहाय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनानै हैनाय नङाब्ला जोङो गो दो सल'फ्राव खोनाबोनो मोनदों आंथ' नुबोआसै जाहैबाय नोंथां आंथ' एसे गोदान जेनेरेसननि जाहै बाय नालाय गोदो माने दाउ दाउफोरनियाव जोङो चित मोनसे लाइजाम मोनसे लिरनानै जोङो आथियाव खानानै बिरहोहरोमोन आरोना नोंथां बै सासे बै सासे सुबुंनिसिम जाय लाइजामखौ फरायगोन आरो बैबो बै बेनो बिदिनो दावनि आयथिं सिङावहाय लाइजाम गांसो लिरनानै खानानै हरफिननोमोन जाहैदों आरो नोंथां नोंथाङा बेफोरखौ एसे खोनादों नामाथाय आंबो एसे खोनादों आरोना नोंथां सल' सल' सल'माफोराव। लेखाफ्रावबो एसे फरायबोनो मोनदों आङो नोंगौना नङा आंबो बुंनो हाला माने आं नुबोआखै नालाय नोंथां। नानि नाथाय दानि जुगावथ' जोङो इन्टारनेटखौहाय जोङो जोङो बयनि बयबो जेरावबो जोङो नुबोबायायानो थाखादों जाय जायगायाव थाङो बे जायगायावनो इन्टारनेट मोनो। जोंनि इन्टारनेटआव आरो गु इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन खामानिफोर मावनो हायो जेरै जोङो टेक्स्ट खालामनाय मेसेज खालामनाय जोङो दानि दायो खलरायलायबाय थानाय आरो बायदिसिना भिडिअफोर नायनाय मानायफोराव जोंनियाव बिराद हेल्पफुलसिन जाबाय माने। हेलपसिन जाफैबाय हेफाजाब होनाय बायदि जाबाय जोंनियाव जोंनि जिउआवहाय जोङो गोजान गोजान जायगा जोंबो जोङो कल रायलायनानै जोङो बिनिफ्राय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम फरायलायहरनो हायो नाथाय गोदोनि दिनावथ' बिदि जाया जाहैबायमोन नालाय नोंथां। जोङो नाथाय दानि जुगावहाय जोङो बांसिनैनो बांसिन गुबुं गुबुन गुबुन हादरनियाबो जोंनि हादोरावहाय जों जोंनि बे जानाय जोंनि गामि ओनसोलाव जानाय खौनो गुबुन हादरनिफ्राबो जोंनि बे गामि ओनसोलाव जानाय कालसारफोरखौनो नायनो हायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय नोंथां आंथ' बुंबाय आंना गारमाया बारा थिग नङालै नोंथां ओंखायनो नों थाङा एसे फ‌ंनैसो फोरमायहरफिननो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां ओमबा फोरमायहरलाय देलाय।
औ नोंथाङाथ फ्राय खोथाखौ बुंलांजोबखाबाय होमबाबो आं नोंथांनो एसे फोरमायना खिन्थाबावनो जोङो बिदिनो औ औ जोङो बिदिनो फ्राय जोङो मा होनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो दानि जुगाव इन्टारनेटनिनो जे जुग गायनि जुगा नंगौ ना नङा नोंथां
औ औ नोंथां औ नंगौ।
औ जेरै जोङो होननो थाङोब्ला मा होनो इन्टारनेट फोरखौनो मा होनो ओ दानि जुगावहाय ओ बायनो हासै जेरै जों बिदिनो गोजान लामाफोराव मा होनो हान्थिनोब्ला जोङो बिदिनो मावाबाफोर लामा सामाया बोरै बा बिदिनो बैफोरनि जायगाफोरनि थासारिफोरखौ जोङो नायनो थाखायबो जोङो इन्टारनेटखौनो बाहायनाय जायो। आरो जोङो मा होनो बिदिनो गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो मा होनो जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाब लानांगौ जायो मानोना जोङो लामाफोरखौ मोजाङै मिथियाबा मा होनो गुगोलफोराव बा बिदिनो ओ एपसफोराव जे लामा देखायग्रा बेफोराव जोङो लाम माबा होनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो नायनो हायो। आरो मा होनो जोंना औ आरो जोङो मा मा होनो ओ जोङो बिदिनो बवाबाफोर गोजान गोजाननि जे थासारिफोर बे समायना समायना थासारिफोर बैफोरखौबो जोङो मोनथिनो थाखाय मा होनो इन्टारनेटनिनो हेफाजाब लानांगौ जायो आ जोङो बैफोर जायगाफोराव ओ बबेबा मोनसे जायगायाव जेनेबा जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि लोगोफोरा बिदिनो बेलेग कान्ट्रिफोराव दंहैयोब्ला बिदिनो बबेबा एसे गोजान जायगाफोराव दंहैयोब्ला मा होनो जो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिसोरनि गेजेरावहाय मा होनो लालाय कनटेक्टखौ जोङो लालायनो हायो बा जोङो जोंनि खौरांफोरखौ लालायनो हायो। नंगौना नङा नोंथां औ औ आरो जोंङो मा होनबावो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मा होनबावो बिदिनो गोबां मा होनो सोलिबाय थानाय जे दानि थासारि जेरै फैसाफोरखौनो होन जोङो फैसाफोरखौ दानि जुगाव इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो मानाव हरलाय लाबोलायखौ जोङो खालामनो हासै नंगौना नङा नोंथां
औ औ।
औ आरो मा होनबावो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गो थाखा फैसाबो खामायनो हायो। दानि जुगाव जेरै होननो थाङोब्ला इन्टारनेटजोंनो जोङो बिदिनो गाव गावनि इउटुब चेनेलफोर बा फेसबुक इन्सटाग्रामफोराव बिदिनो भिडिअफोर आब आबलद खालामनानै बा इनटारफोरनि इनटारनेटनि गेजेरजों बैफोर होनानै बेफोरजोंनो गोबां रां आरजिनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय मा ओ जोंहा बिदिनो गोबां थासारिफोर जोङो नुनो मोनबावो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो आरो जोङो मा होनबावो इन्टारनेटनि जुग नालाय दानि जुगा बिदिनो गोबां फ्राय जोङो बांसिन सुबुंफोर जे बांसिन सुबुंफोरखौ इन्टारनेटखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनखासै आरो मा होनबावो जोंहा बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो दानि जुगाव मा होनबावो
न मानि मैगं थाइगं
आ थासारिफोरखौ जोंङो मिथिनो मोनो जेरै होननो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो दायो दैज्लां बोथोरनि बोथोर। दैज्लां बोथोरनि बोथोर।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
नोंथांनि बेकग्राउन्डनिफ्राय एसे आवाज खोनानो मोनदों आरोना नोंथां नोंथाङा एसे साइद जानो हागोन नामा?
नोंथाङाथ' बुंखाबाय नालाय आं सासे द्रायभारसो गारि सालायग्रासो एसे एनै सावना लामाजों थांगासिनो बेखौ खोनानो मोनदों आरो ना नोंथां।
ओ ओ नोंथां जोंहा बिदिनो मा होनो बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर। फुंजा दैज्लां बोथोर जो
जोंहा दैज्लां बोथोर। बेनिखायनो जोंहा दानि जुगावहाय मा होन दैज्लां बोथोराव बिदिनो गोबां दैबानाफोर जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदि दै बानाफोरफोरखौ जानायखौ जोङ नुनो मोनो नालाय बिदिनो गोबां दै बानाफोर जानायखौबो जों नुनो मोनो। जों बेफोरखौ मोनथियो जोंहा माजों मोनथियो होनोब्ला इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो मिथियो। आरो मा होनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंसो बैफोर जों ओ
आरो मा होनबावो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मा बोरै खामानिफोर मावनो हायो होनोब्ला जोङो बिदिनो जोंनि मो दानि जुगावहाय इन्टारनेटआवनो बिदिनो गोबां आगजुफोर ओंखारबाय जेरै मबाइल। मबाइलफोरजों मा होनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बाहायनो हायो आरो बाहानानै बेलेग बेलेग आगजुफोर जोङो बेफोरखौ जोङो मा होनदों इन्टारनेट इ इन्टारनेटआवनो दानि जुगावहाय सोलोंथायाइआवबो जोंहा बिदिनो गोबां जौनायनायखौ जोङो नुनो। मानो होनोब्ला जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोहा मा होनो बिदिनो मा होनो एन्सार कुइसन नागिरनोब्लाबो जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाब लानांगौ जायो एबा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनाय जायो। आरो मा होनबावो जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि थासारिफोरखौबो जोङो मोनथियो। आर बेफोरबायदिनो जों मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बेफोरबायदि एन्सार कुइसननि सोलोंथाइ ओ सोलोंनाय जे जोङो मोननै एन्सार कुइसनफोर बेफोरखौ जोङो मिथिनाय जायो जे दानो दायो होननो थाङोब्ला इन्टारनेटआ मा होनो ओ सुबुंनि जिउआव मोनसे ओरैबायदि मोनसे गोनांथार जाना जे जो बिदिनो गोबांथार बुस्थुफोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों बाहाय बा इन्टारनेटजोंनो जोङो बाहायनो हायो बा जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां बाथ्राफोर खौबो जोङो मिथिनो मोनो आं दहाय बुंलांनाय बिदिनो गोबां गोजान गोजानाव जे जानाय जाब्रबथाय जाथायफोर औ बेफोरनि सायाव बागै जोङो मिथिनो मोनो बा बिदिनो बां जानायफोर मा होनो ओ जुद्ध नांलायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो मोनथिनो मोनो नंगौना नङा नोंथां?
औ नंगौ नगौ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथां दे।
औ जागोन दे नोंथां।